हेल' औ खोनादों।
दायो।
ओरैनो दं नोंथां।
औ। अब्ला जोंहा नोंथाङा फ्रिब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंहा फिथाखौ- जायो होननानै औ। अब्ला जाहा फिथाखौ मा मा समाव जायो मा माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमाय यनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनाथ' फिथा होमबाथ' नोंथाङा मिथिखायो जोंना
बर' बर' आइजो बर' आयजोफ्रा बानायो नङा होमबा फिथाखौ? बिदिनो जों बर' माहारिफ्रा जायो। बयबो जायो औ जोंना फिथा फिथाखौ बानायनोबा जोङो गिबियावनो जों माइब्रा माइब्रा माइरं लानांगोन आरो माइब्रा माइरंखौ लानानै बिदिनो दैयाव सोमनानै जोङो फिथा गोलाव बानायोमबा दैयाव सोमनानै देनांगोन आरो जों उाल नङाबा गाहेनाव देनानै बेखौ गुन्दै खालामनांगोन आरो। दुहु दुहु गुन्दै
उम।
बिदिनो सानद्रिजों सालिनानै सान्द्रि गुबुंजों सालिनानै जों गुन्दै दिरुननांगोन आरो बेजों जोङो फिथा गोलावबो बानायो फिथाइाथ' गोबां रोखोमनि दं नोंथाङाबो मिथिखायो। नोंथांमोनहाबो जा जायो जानांगौ?
औ।
फिथाइया जेरै जों फिथा एन थाब दं दैनि सिथाव दं। नालेंखल लारु दं सिबिं दं। फिथा लावदुम दङ गोबां फिथा दं आरो बिदिनो पापर बानायनाय दङ। औ इदिनो फिथा एन्थाबखौ औ नोंथां फिथा एन्थाबखौ बानायनोबा जोङो जोङो इदिनो देनानै बानायनांगोन आरो। आरो जोङो बै थावनि फिथाखौथ' जोंथिं थावनि फिथा होनो आरो। था फिथा सिथाव होनो औ नों नोंथांमोनथिं बेलेग बुङो जानो हागौ जोंथिं थावनि फिथा सिथाव होनो आरो बेखौ जोङो मेचिनावहाय माइब्रा माइरंखौ सौनानै लाबोनानै जोङो इदिनो दैजों सिनि सदा मिलायनानै नानानै सावनाय जायो आरो नों मा मडेलनि सावगोन
औ।
गावबागाव बिदिनो ननानै सावनाय जायो आरो आरो नालेंखल रादुखौथ' मिथि खायो नोंथाङा नालेंखल रादुखौ जोङो नालेंखल फिथाइनिफ्राय मोनो नङा होमबा नोंथां?
अ नोंथां।
औ बेखौ जोङो नालेंखल गोजा नालेंखरखौ इदिनो देखावनानै रुखिना लानानै जोङो अन इदिनो अन नङाबा गाव गोजाबो बानायजायो आरो गोसोसो नोंनि लारु बानायजायो। यो।
औ।
आरो सिबिं फिथा बानायो।
औ जो जेनेबा गोदोथ' ओ फिथाफोरखौ जाहा दिंखि बा उवालावसो सौवोमोन दानि जुगाव मिसिं दो सौनाय बा माबाखौ नुनो मोनदों नोंथाङाबो।
औ-औ-औ गोदोनिफ्रायथ' बुहुद सोलायबोबाय जोंनिया गोदोनिजों दानिजों बहुद फाराग दं आरो गोदो जोंनिया बेफोरबायदि मेचिनफोर गैयामोन नालाय। इदिनो देनाय जायोमोन आरो गोबां खस्थ' मोनोमोन आरो गोदोनि समाव। दानि समावथ' नोङो नै मेचिनाव खनसे होबानो जाखाबायबो। दसेनो जायो आरो मेचिनफोराव होबाथाय इजि जाबाय आरो आरो समनिबो आंखाल जाबायना जोंनिया गोदोनि बायदि नंलिया नालाय। दानिया बुहुद समजों खारफानांगौ गोनां जायो नालाय बेखायनो आरो।
होम। अब्ला नोंथाङा जेन औ दे बुंलाय। औ अब्ला जेनेबा लावदुम फिथाखौ मा माबायदिफ्राव बानायो नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां फिथा लावदुमखौथ' जोङो औ जों फिथा लावदुमखौ जोङो गिबियावनो नोङो दै गुदुं फुदुंनाय इदिनो गारहा नङाबा बिदिनो खुखारनि माबायावहाय बानायनाय जायो आरो खुखारनि गुदुं उखुन्दै गनाय खफ' नांगौ नालाय जायखिजाया मोनसे जिनिस लानांगौ आरो बेखौ बानायनोबा गारहायाव साबसिन जायो आरो बिदिनो दै होनानै गोदौबाय थानायावहाय जोङो बेखौ एसे दै सारस्रो सारस्रो नानानै इदिनो ओइ नोङो बे अनखौ होदो अनखौ होनानै थाखोसे होनानै सिबिं नङाबा गुर नङा बा बिदिनो नालेंखर नों मा गोसो होनो आरो सिनिबो होनो हायो थाखोसे थाखोसे बेलेग थाखोसे बेलेग होननानै जोङो बेखौ दसे खोबहाबना दोननानै फिथा लावदुमखौ बानायनाय जायो आरो
औ नोंथां होनबा जोंना फिथाखौ मा मा समाव बांसिन जायो
औ जोंहाथ' फिथाखौ फिथा जानाय समबाथ' जोंहा बयबो मिथिखागौ जोंना मागो बर'नि मागो फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बे फोरबोआव जोंना बांसिन फिथाखौ जानाय जायो आरो माने फिथाजोंसो जोंनिया आलासिफोरखौ सिबियो आरो मागो फोरबो समावहाय बिदिनो बैसागुआवबो एसे- एनै जायो आरो होमबाबो बुहुद खम आरो नोङो बिदिनो दाथ' मिचिन ओंखारबाय नालाय गोसो बायदि सौना दोननानै अन गुन्दै दोननानै बयामाव सोना दोननानै नों गोसोबानो जानो हायो आरो होमबाबो बांसिन जोंनिया फालिनाया जाहैबाय मागो फोरबो नङा होमबा मागोआवहाय जोंनिया औ फिथाजों फिथाजों बांसिन खामानि सोलियो आरो दा फिथा सावनानै साहा फुदुंनानै लोंहोयो आरो मानसिफोरखौ मागो फोरबोआवहाय बांसिन
औ
आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे नोंसोरनिथिं मा मा फिथा सावनाय जायो मा मा फिथा बानायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
फिथा एन्थाब फिथा थाव फिथा ओमफ्राय ओ जाहा लगायनानै बानाय जाहा खला साफ्रि होननानै बुङो। बे खला साफ्रि फिथाखौ जोंहा बानायनाय जायो नोंथां।
औ औ।
अ ओरै ओरैनोथ' जोङा फिथाखौ बांसिनानो मागु समावसो जानाय जाखायो। बेनि अनगायैबो जाहा माब्लाबा गोर दैज गोजां बोथोरफोरावहाय फिथा लावदुमफोरखौ जानाय जानाय जायो लावदुम फिथा
औ बांसिन जानाय जायो आरो फिथा लावदुमखौ।
औ फिथा लावदुमफोरखौ जाहा न'आव जानायजों लोगोसे नै दानि जुगाव आथिखालाव जा बर' आइजोफोरखौ जोङो बाजार बा गलाफोराव फालांगि खालामनायखौ मोनो आथिखालाव।
औ औ बांसिन बेफोरबायदि बर' आइजोफ्रा होयो आरो ना
औ औ नोंथां जेन'बा गोजां बोथोर समाव फुंनि समावहाय जा आरो बयब गोजां बोथोर जायो नालाय। गुसुनो बयबो ओ गलाफोराव थांनानैहाय जाहैनाय खौ जोङो नुनो मोनो।
औ नोंथाङा फिथा लावदुम बानायफेरबाय ना?
औ बानायो।
नोंथाङा माबोरै बानायो फिथा लावदुमखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो जोहा माबाखौहाय ओ फिथा लावदुमखौ बांस जाआ जोसा माइरंजों बानायोबा गोथावसिन जायो होननानै मोदोमसिनो होननानै बुङो। एबा बेलेग माइरं जेनेबा न'आव जोसा माइरंखौ जायो बेनिफ्रायबो बानायनो हायो अब्लाबो जोसा माइरंजों बानायोब्ला मो फिथाइया मोजांसिन जायोबा जानो गोथावबा मोदोमसिन होननानै बुङो औ मोना बेनिखायनो ओ जाहा माबा माबाखौहाय ओ लावदुम फिथाखौ बानायनो थाखाय फार्स्टावनो ओ माइरंखौ सोमनानै लाग्रोयो। दसे सम सो सोमनानै दोननायनि उनाव दै सर दै सररनो थाखाय मोजाङै सुना सुनानै सुनानै लायो। सुनानै सुनानै लाखांनायनि उनाव सुनानै लानायनि उनाव जाहा दिंखि बा उवालाव देनाय जायो।
औ।
जोंना बांसिनानो फिथाखौहाय दिंखियावसो देयो।
औ दिंखि नोंथांमोनथिं दिंखि बाहायो आरो दा
औ औ जों जोंनिथिं बांसिनानो जाहा दिंखियावसो उवालाव जोंनिथिं खम देयो मिसिङावबो फिथाया बबेबा बबेबा फिथाया मोजां जाया होनना जोंनिथिं मिसिङावबो बांसिन देया। दिंखि दं नालाय जोंहा दिंखियावसो बांसिन देनाय जायो। देखांनायनि उनाव जाहा सालिनानै लाग्रोयो। सालि सालिनानै लानायनि उनाव बिनि उनाव दसे सम दोनो दोननानै ओ जेब्ला फिथाइया सावनो जागोन अब्ला जा दै एसे एसे फोनस्रो फोनस स्रोनानै एसे सान्द्रि गिदिरावहाय मोजाङै ओ सालिबावनानै बा नाग्रोबनानै लायो आ रो जाहाथे फिथाइआ गुरै गुरै मोजां जायो औ बिनि उनाव गारहायावहाय दै फुदुंनानै लाग्रोयो। दै ब दै फुदु दै फुदुं औ औ नोंनां गारायाव बांसिन सावो दै फुदुंनानै लानानै बेवहाय ओ हिस्रि गोबाफोर गिस्रि गोबायावहाय खुरि खुरैयावहाय एसे जाबखो जाबखो होनानै ओ नालेंखरजों बांसिन सावो नालेंखलखौ जाबखो जाबखो ओमफाय माइरंखौबो अन गुन्दैखौ जाबखो जाबखो होनानै जोंहा माबायावहाय ओ बे जिदौनि माबायावहाय गारहानियाव मोखाङाव मोखाङावहाय दोनो आरो जोंना मोननो थाखाय जेब्ला दसे सम दोन दोनखांनानै एसे ओ नायो आरा एसे मोननो जादों जायाखै जेब्ला एसे मोनो गुरै गुरै जायो मोनो जायो अब्ला एसे गुरै गुरै जायोना ए मोनबाय होननानै अब्ला मिथियो जा जेब्ला मोन अब्ला जा फिथाया जानो थाखाय जायो आरो।
औ नोंथांमोनथिं फिथा लावदुमखौ माजों बांसिन बानायो सिबिंजों ना नालेंखर ना सिनि?
जोंना बांसिनानो नालेंखलजों बांसिन बानायो बिनि उनाव सोरबा सोरबा ओ औ सिबिं आरो नालेंख गुरजों सिनिजों मिक्स खालामनानैबो बानायो आरो।
औ नालेंखर नालेंखरजों सावनाया गोथावसिन जायो खोमाना नोंथां?
औ औ नारेंखलजों सावनाया गोथावसिन जायो नोंथां।
औ सिबिंफोर सिनिफोरजों सावनाया एसे खम जायो आरोना आरो गुरजों सावफेरदोंना सावफेराखै नोंथाङा?
थां ज माने बांद्राय जोंथिं जानो नागिरा गोथाव जाया होननानै बेनिखायनो नालेंखरजों बांसिन औ औ नालेंखरजों बांसिन गोथाव जायो नालाय बेनिखायनो नालेंख
औ औ जायगा लायै जायगा बेलेग बे बेलेग आरोना फिथा जानायफ्राबो नोंथां औ
जोंनि थिं बांसिन दानिबो जोंहा मा लावदुम फिथाखौहाय कुकारावहाय जोंहा सावनाय जों नुनो मोनो गोदोनि दिनाव कुकार आावहाय बे बिलिब मोखाङावहाय होनानै जोंहा ओ गिलास बा ओ माबाफोराव होनानैहाय साव गि फिसा फिसायाव जोंहा होननानै सावनायखौ नुनो मोनो
औ बै अ'आन टाइम गिलासफोरजों आरोना नोंथां औ
अ' दे अब्ला नोंथां जोंहा नोंथांजों फिथानि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सावरायबाय जोंहा समाबो जानानै फैबाय औ जेब्ला बेखि नियावनो दोनथ'सै नोंथां
औ दे नोंथां दे।